म
हेल'
हेल' नोंथां
खोनादोंना खोनादोंना नोंथां। हेल' खोनादोंना नोंथाङा अ नोंथाङा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आंथ' दा ओरैनो दङ जेबो खामानि मावाखै। हेल' नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा फुंनिफ्राय सिखारनानै मा मा खालामखो आंनो खोन्थानो हागोन नामा।
औ खोन्थानो हागोन नोंथां आङो फुङाव सिखारनानै मोखां सुबाय बेनि उनाव आङो साहा लोंनानै दसे
नोंथाङा बेसेबां रिंगायाव सिखारनायमोन दिनै फुङाव?
आङो दिनै फुंनि बा बाजियाव सिखारनाय जादोंमोन नोंथां।
अ बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामखो?
बिनि उनाव आङो दसे उम गामि बेरायनानै आङो मोखां सुनानै साहा लोंनानै ओरैनो दङमोन
अ साहाजों नोंथाङा जेबो माखासे जाग्राफोर जायाखै नामा जेरै फिथा लारु बेफोरबायदि
आङो साहाजों लोगोसे फिथा ओ सावनाय जादोंमोन
अ
आरो लोगोसे सिराबो दंमोन बेजों जाफादों।
बे फिथाखौ नोंथाङा बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन ना न'आवनो बानायनायमोन?
ओ बेखौ मैया मोनायाव बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन
अ
मोननै लाबोदोंमोन आं बेखौ नैजि रांनि
साहा लोंखांनानै नोंथाङा मा खालामबावखो?
ओखनोथ' आङो दसे जिरायनानै बिजाब फरायदोंमोन
अ आरो बिजाब फरायखांनायनि उनाव मा मा खालामखो? माबिजाब?
आङो समाज बिगियान आरो इनिउनाव बड' आयदाखौ फरायदोंमोन
अ दे बेफोर बिजाबखौ फरायनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों?
ओ बिजाबखौ फरायनानैथ' आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो आं समाज बिगियान जोबोद मोजां मोनखायो आरो बेजों लोगोसे बड'खौबो फरायनो मोजां मोनखायो
अ समाज बिगियानाव ओरैनो मा मा बायदि थासारिफोरखौ फरायनाय जायो जेनेबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे।
समास बिगियानाथ' आङो समाज बिगियानावथ' मोनथाम बाहागो थायो आङो दहाय जारिमिननि बागै फरायदोंमोन आरो
अ जारिमिननि बागैल'
औ जारिमिननि बागै फरायग्रोदोंमोन आं बेनिफ्राय बडआ आङो बहुत सलबाथा दंमोन बेखौ फरायदों मोननै मोनथामसो आङो सल बाथा फरायदों आरो
अ नोंथाङा बे सल'बाथा फरायनायखौ आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा एसे गोलावै बिजिरनानै आंनो फोरमायनो होनो हागोन नामा?
सल'बाथाखौथ' आङो मोजाङै गोसो ज' गिजोबब्ला थेवबो एसे खोन्थानो हागोन आरो
अ जाखिनि गोसोआव दं एखौनो नोङो मोजाङै खोनन्थाबानो जाबाय आंनो
र आं खोनथानो नोंथा सलबाथायाथ गोदोनिसोमोन आरो
अ गोदोनि माबायदिमोन
उम माने ओ खैजोमा आरो इसोरनि बोर बिनायमोन
अ जासिगोन नामा? आङो माने गुबुन आयदाखौ सोंनोसैलाय माने बेखौ बे बिजाबखौ फरायखांनानै नोंथाङा मा मा खालामबावखो? बबे बबेयाव थांखो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आङो बिजाब फरायखांनायनि उनाव आङो आंनि खामानियाव मावनो थांदोंमोन खामानि मावनो थांदोंमोन
अ मा खामानि मावखो नोंथाङा?
आंथ ओरैनो ननि खामानिखौनो मावदोंमोन ओ गय बिफां फुलिखौ आङो गायस्लायदोंमोन आरो
अ आरो गायस्लायखांनानै मा मा मावबावखो हाग्रा एरि सनदों ना सनााखैमोन?
हाखोबाय इयाव
अ गय बिफांखौ माबोरै माबोरै गय बिफांखौ माबोरै माबोरै गायनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गय बिफांखौ जों गिबियाव गय फिथाइखौ फबनानै जावैनाय जायो बेनि उनाव ओ बिफाङा एसे गोजौ गोजौ जायोब्ला
औ
जोङो बेखौ जावखुनानैहाय बेलेगाव गायस्लायनाय जायो आरो
अ बेसे समनि उनाव बेखौ गायस्लायनाय जायो नोंथां
ऐ से बोसोरसोनि उनावनो गायस्लायनाय जायो नोंथां
अ ओरैनो गय फिथाइया खिलिजेननायनिफ्राय लानानै बेसेबां बोसोरसिमावहाय थाइहोयो नोंथाङा आंनो
ओरैनो औ हागोन नोंथां ओरैनोथ गय फि बिफाङा जावैनायनिफ्राय लानानै
औ
ओ स्नि द द स्नि बोसोराव थायहैनाय जायो आरो माने बिनि फिथाइखौ मोनहैनाय जायो द स्नि बोसोर थाहैनायनि उनाव
अ बे गय फिथफोरखौ फाननानैथ गोबां मुलाम्फा मोनो जानो हागौना नोंथां
औ नोंथां मोनो गय बिफां फाननानैथ जोङो थांनाय ब्रै बोसोरावबो गोबां रां आरजिनो हाबाय
अ बेफोर रांजोंनोथ न'खरखौ खुंनो हायोना नोंथां?
औ बेफोर रांजोनि नखरखौ खुंनांगौ जायो
औ आरो गय आबादा मोजां जायोबाथ नखराबो जौगागोननाा रांखान्थि बिथ
औ औ औ औ नोथां औ
औ आरो बेनि अनगायैबो मा मा फालांगि खालामबावनो सानो नोंथाङा?
आंथ' आंथ' फालांगि खालामनाया आङो दा मोनसे फालांगि खालामो आङो अमा फिसानि फालांगि खालामो
अ जोबोद मोजांथ' नोंथां बे अमा फिसानि फालांगियाबो
औ नोंथां मोजां
ओरैनो अमा फिसानि फालांगिखौ माबोरै खालामनाय जायो नोंथां? ना नोंथाङा अमा बिमा लायो नामा?
औ आंनाथ' दा माथाम अमा बिमा दं माथाम अमा बिमाखौबो आङो जोलै हैदों आरो आरो जोलै हैैखांनानै माथामबो दा ओ मासेयाव मागु मागु फिसाफोर जोनोम होबाय
अ अ बुन्दा माबैसे आरो बुन्दि माबायसे जाखो नोंथां?
खोनायाखै नोंथां बुंफनलबाय बुंफैनो हागोन नामा?
अ माने बे अमा फिसाया ओ माबेसे बुन्दा जाखो आरो माबेसे बुदि जाखो? बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों
गासैयावथ' आंनाव नैजिस्नि अमा फिसा जादोंमोन दा बेयाव
अ
बांसिनानो बुन्दिसोजादों आरो दा मागुआल' बुन्दा जादों बेनि बाखिनिफ्राय गासिबो बुन्दि गोजा आरो
अ ओरैनो बुन्दा आरो बुन्दिनि दामा दानि बाजारावहाय बेसेबां थाङो नोंथां?
ओ दानि बुन्दा आरो बुन्दिनि दामाथ' दा बाजाराव बुन्न्दया बांसिन थाङो आरो बुन्दिया एसे खमसिन थाङो। हुदायाथ' दा साथ ब्रै बा रोजासो थाङो आरो ओमफ्राय बुन्दिैया बिब्दिनो नैरोजा थामरोजा एरि थाङो आरो
अ बाजाराव बेखौ मोजाङैनो फाननो हायोना नोंथां?
नोंथा अमा फिसाखौ जोबोद मोजाङै फाननो हायो माने अमानि सायाव जायो आरो फाननाया गिदिर फिसानि सायाव जायो दामाबो
अ आरो बे अमा फिसानि ओ फालांगि खालामनायाव खस्थ'बो जायो नामा नोंथां?
खस्थ'आथ' एसे एनै खस्थ'आ जायो नोंथां मालांगे मावनायाथ' एसे एनै खस्थ'आ थाखायोआनोसै
अ आंबो फालांगिखौनो खालामनांसिगोन बिबा बिदिबा अमा फिसानि फालांगिखौनो
औ खालामनो हागोन नोंथां अमा फिसानि फालांगिया जोबोद मोजां।
आरो बेफोरनि अनगायैबो बोरमा, दाउ बेफोरनि फालांगिखौबो नोंथाङा खालामनो सानबावो नामा?
आङो ओ आङो दा खालामनो होननानै सानदों नाथाय आं खालामफेराखै आरो नाथाय आं खालामनो सानो आङो दा दाउनि फालांगिखौ खालामगोननो
अ
बेनि उनाव आङो बोरमानि फालांगिखौ खालामगोन आरो
अ बेफोरखौ खालामदेरबावोबा आरो नोंथांनि रांखान्थि बिथिङाबबो जौगाबावगोन न'खर जौगालांनायावबो आरो हेफाजाब होबावगोन बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथाङा बेफोर फालांगिखौबो खालामदेरबावबा साबसिन जाबावगोन आरो
औ नथा आं खालामनो नाजागोन
औ आरो नोंथाङा दिनै जेरावबो थाङाखै नामा बे ओ गय फुलिखौ गायखांनायनि उनाव मा मा खालामबावखो?
थखांनायनि उनाव आङो दुब्लि सनानै ओंखाम जाबाय आरो
अ
ओंखाम जाबाय बिनिफ्राय आङो दसे जिरायनानै रेस्ट लाबाय आरो
अ आराम लाखांनायनि उनाव मा खालामबावखो नोंथाङा
आराम लाखानायनायनि उनावथ' आङो आङो दसे नै थाम घन्टासो उन्दुदों आरो बिनिफ्राय बे
मोजाङै खोनायासै नोंथां मोजाङै खोनायासै नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथाङा ओ दा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आंथ' दायो नै आङो सासे फुदुंगासिनो दङ न'आव माने बेलासिनि सा लों